औ नोंथां
खोनादों ना नों
औ खोनादों नोंथां खोना
आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो ओ आथिखालाव गुबुन गुबुन राहायै जोङो जिउ खुंनाय राहाखौ नागिरनानै लायो नङा होमबा नोंथांा
औ
औ बेबायदिनो जोङो दाउ अमा फिसिनायनि जोहै बा बोरमा मोसौ फिसिनायनि जोहै जोङो माबायदि जिउ राहा खालामनो हायो आरो गोदोनि दानि बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनायनि फारागथिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ ओ दा दाउ अमा फिनानैहाय जोङो जिउ खांनाय होनोब्ला थ' जोङो ओ बयबो मिथिखायोोना दाउ अमा फार्म खालामनानै जोङो जिउ खांनाया जोबोदहाय मा ओ बियो मोनसे गोहोम गोनां बा फिथाइ गोनां मोजाङै गोदो गोदाय जोंनि बर' आइजोफोराथ' मा गावनि न'खरखौ। ओ फोथांनानै लाखिनायावहाय गोबांहाय बिहोमा होदों जेरै दाउ अमा हानाय फोरखौहाय फिसिनानैहाय मा मदद आया मा जाखो? हेलौ!